औ मा खालामगासिनो नोंथां
आं नै दायो ओ ओरैनो बायजोआव दंफांनि सायायाव जिरायनानै दङ नोंथां
औ औ ओमफ्राय बोथोरफ्रा माबायदि
बोथोराथ' दायो सान्दुं एसे दुंदों अखा हायाखै माने एसे गुसुहां आरो नोंथां बोथोरा
नै जोंनाबो बिदिनो नोंथां अखा एसे एसे थाइफ्रिगासिनो औ ओमफ्राय आबाद मावनायफोराव बा दु दि दाथ' दैज्लां बोथोरनि ओ दै
नोंगौ नंगौ
जादोंना जायाखै नोंसोरनाव ओमफ्राय गायनायफोरा माबायदि सोलिगासिनो
जों जोंनियावथ' नोंथां माने बुंनो थाङोब्ला दासिमबो दैयानो गै थ'वा आरो नोंथां माने जोंनि साइडथिं बै जियानि दैनि निजोराफोरजोंसो गायो नालाय नोंथां ओमफ्राय माने दासिम सिमावबो दैफोरा माने जियायथ'वाखै आरो इसेग्राब माने नोंथां गायथ'नाय जायाखै आरो नोंथां बुंनो थाङोब्ला जोंनिथिं
बिदिनो नोंथां जोंनिथिंबो जों गायदो गायनायालाय जोंनिथिं माखासेफोरा गायबा
औ
एसे खम थेवब्लाबो जोङो ओ बरिं मेसिनजों सलारजों जोंङो मेसिन होनानै बोखांनानै माने गायगासिनो आरो मानसिफ्रा गामियाव
नंगौ- नंगौ
अखायाबो बारा हायाखै गैया दा मानि अखायानो खम खम हायोब्लाबो दसे हायो ओमफ्राय थाबनो रानलांफैनो ना नोंथां अखाया माबा औ हाब्लाबो मानोना दै फैग्रा माबाया दंग आ बा बेबायदि जाम्फैयानो गैला नालाय ओंखायनो माने अखा हादैजोंल'सो गायनाय जायो। अखा हाबानो दै एसे जायो ओमफ्राय जेब्ला दैया अखाया गाबलाय गाबाय अब्लानो रानलांफैनो आरो नोंथां
नंगौ - नंगौ - नंगौ जोंनिथिंबो माने खोथियाफोरखौ फोनानै दोनबाय नोंथां माने बै अखा हादैफोरजों माने खोथियाफोरखौ फोनानै दोनबाय आरो नोंथां जेब्ला बै दैया जियनानै फैयो दंग'फोरजों माने गायजानायनि इसिबां दै जायोब्ला माने बेखौ गायसिगोन आरो नोंथां बेबायदिनो नों नोंथां नोंथांमोननिथिं माइ आबादखौ बोसोराव खननै एबा खनथाम गाहाम सिम मावनायफोर नुयो नामा नोंथां
औ मावो नोंथां मावो जोंनिया बोसोराव खननै जोंङो माइ आबादखौ खौ मावो आरो माने एसे सिगाङाव जोंङो बांद्राय मावनाय नुवामोन नाथाय दायो माने बिराद मानसिफ्रा गोसो होदों आरो दैज्लां जों मावखायोनो मेसें बोथोराव माने माने दुब्लिफोरा खालि थाला आरो दाना माने बयबो गायो माइ बुंनो थांङोब्ला जोंहा दैज्लाङाव जोंङो जेसे सेबां मोनो बिनिख्रुइ जोंङो मेसें बोथोराव गायोब्ला माइखौ जों बांसिन मोननो हायो नोंथां मानो होनोब्ला अब्ला जोंङो दैज्लाङावहाय दैफोरा लोमना लोमनि जायो जोंङो मोजां हासार होनो हाया हासार होयोब्लाबो बियो दैजों लोमलाबायनानै बियो बुखार जालांङो
नंगौ - नंगौ
माया माने नांगौ बायदि जोंङो फिथाइ दिहुननो हाया माने जोंङो मेसें बोथोराव मा जायो मेसें बोथोरनि माइ आबाद मावनायाव जोंङो बेखौ थे बे समाव दैया दै गैया जाहैबाय नालाय जोङो मेसिंनफोरजोंसो बोखांनानै दैखौ होयो ओमफ्राय जोंङो थेबथुमनानै दोननो हायो बा लोमां बिदि ल लोमलायनाय दै जाया बेनि थाखायनो जों जि हासार हो बे हासारफोरा माने मोजांङै थानानै माने बे माइ बिफांफ्रा मोनजानानै फिथाइ गोबां जायो आरो जों फिथाइखौ जों गोबां मोननो हायो औ बेबायदिनो माने गोबां मुलाम्फा जागासिनो नोंथां जोंनियावथ' गोबां माने जिबि नैजि बिघा बाजि बिघा सोरबाया बाजि बिघा द'जि बिघा गाहाम गायो मेसें बोथोरावबो बेबायदिनो गायनानै ओमफ्राय रां बिराद खामायनो हादों आरो जेनेबा रां आरजिनो हादों सिगां समावथ' आरो बोसोरनै बोसोरथामसो सिगां बे आबादनि बा माइनि दामा खममोन बै समाव नाथाय बिराद गोबां मुलाम्फा गैयामोन आरो बिराद एसे माने खहासो जानो नागिरोमोन समावहाय
नंगौ नंगौ
दायो दानि समाव जोंहा बे माइया दाम बारिनायजों माने जेरै जोङो मोजाङै फानोब्ला दजौ स्निजौ मोनो बेबायदि माने गोबां मुलाम्फा जायो आरो आबादारिफोरा औ जेरै जोङो बिगासेयावनो नैजिबा महन थामजि मन बिदि मोनो बिगायावनो बेबायदि मोनोब्ला जोङो गोबां मुलाम्फा जानो हादों बा खामायनो हादों आरो जोंनि ओनसोलाव दाबो दायो बेनिखायनो मानसिफ्रा बांसिननिफ्राय बांसिन गायनो गोसो होलांगासिनो
नोंगौ नोंगौ
नोंथांमोननिथिं गायोना गैया बेफोरबायदि
जोंनिथिं माने माइ गायनाय होनोब्लाना नोंथां मोन गंसे न'खराव माने माइ गायनो थाखाय दुब्लियानो गैला नोंथां जोंनिथिं माने औ गंसे न'खराव गैथ्राबाबो माने सोरनावबा से बिगा नै बिघा बुंनो थाङोब्ला जोंनियानो थाम बिगालसै नोंथां
औ नंगौ
बयबो माने गयनि बागान नङाब्ला बै सक्लेटनि बागान गुबुन गुबुन बेफोरखौसो बांसिन गोसो होनायखौ नुसै आरो नों
नंगौ नंगौ
जों बुंनो थाङोब्ला माइ आबादा खम जादों नाथाय बेसेना जोबोद बारा जादों आरो नों थां जेरै से मनावनो से रोजा जोंनिजोंथ‌ बुंनो थाङोब्ला फ्राय से रोजानिसो बायजोबनानै जानो गोनां जायो नोंथां आरो जोंनिथिं माइ गायाब्लाबो ओरैबायदि माने नोंथां गय आब बिनो गावनि न'खरखौ माने सोलिबोगासिनो दं आरो नोंथां माइयाखौथ माने मोनखाला नालाय नोंथां थां जों गामियाव बे गावनि न'खर न'खराव जानो थाखाय बे माइफोरखौ बहा बायनानै लायो मिथिबायना नोंथां जोंनि थिं माबा बै हा गोदाननो जायखौ बुङो जोंनि ओइ कक्राझार डस्ट्रिक्ट एबा कक्राझार जिल्ला ला गोलैयो नामा नोंथां हा गोदान फारा आरो जायखौ बुङो लाइमुथि गोबोर आयना बाजार खानजं नोगोर नै बैफोर हा गोदान जायखौ हादान होननानै बुङोना नोंथां नै माने बैफोर जायगायावसो खबर लाहरनानै सोरबा गामिनि साफा सानै लोगो नांनानै ट्रेक्टरफोर बा भाहारा लानानै माने माइ फोरखौ सासेयाव जेनेबा नैजि मन ङाबा थामजि मन बेफोरबायदि लायनानै माने दोनफैनायखौ नुयो आरो नोंथां
औ औ
बेफोरबायदिसो लायनानै जानायखौ नुनो मोनसै आरो नोंथां माने माइ गायग्रा हाफोर गैलिया
औ
बि बागान गुबुन गुबुन आबादफोर मावनानै जानायखौ बांसिन नुसै आरो नोंथां बुंनो थाङोब्ला जोंनिथिं
नोंगौ
औ
बेबायदिनो ओमफ्राय नोंथां नोंथांमोननिथिं आरो माबायदि बेफोरबायदि मा आबाद मावनाय दंबावो नोंसोरनि जायगायाव
औ नोंथां बेबायदि
बारि बागानफोरबो दङ खोमाना नोंथां
दङ दङ नोंथां दङ
औ
बुंनो थाङोब्ला फ्राय न'खर साफ्रोमबो माने बारि बागानजोंनो बुंफबजोब नाय होनजासै आरो नोंथां आरो जोंनिजों आरो माखासे आबादफोर मावनाय नुबावो माइनि अनगायै जेरै जायखौ बुङो बै फानलु राजा होननानै बुङोना नोंथां
औ नंगौ
फानलु राजाखौबो जायफोरा मावनो मोजां मोनो गोसो गुदुं बिथांमोना मावगासिनो दं आरो नोंथां
नंगौ नोंगौ
बेफोरखौ मावनानै माने माखासे गोबां प्रफिट एबा मुलाम्फाखौबो मोननायखौ खोनादों नोंथां आरो मोनसे मावबावदों जोंनि न'नि साखाथियावनो माने बै सुमफ्राम होनोना नोंथां
नोंगौ
सुमफ्राम आबाद मावदों आरो जोंनिथिं थ थाम फिथाइ होननानै बुङो नोंथां बे सुमफ्रामखौ बेखौहाय जोंनि साखाथियावनो मे बा बिघा मावदोंमोन नोंथां माने बिगा मावनायावहाय गावनि खरसफोरखौ दानजोबनानै मोजाङै मुलाम्फा जादों होननानै खोन्थादों आरो नोंथां माने बहुद मोजां मोजां जादों फिथाइफोरा बहुत गिदिर गिदिर जानो मोजां आरो नोंथां बेबायदिनो सानो माने बुंनो सानो नोंथां जोंनि दानि लाइमोनफोराबो माने फरायनायजों लोगोसे बैफोरबायदि माखासे साख्रिनि उन उन खारफायालाबो बानो जाय एसे एनै लेखा गोरों सुबुंफोर बिथांमोना बेफोरबायदि आबाद मावनायावबो गोसो होयोब्ला गावनि न'खरजों लोगोसे गावनि जिउ खुंनायनि राहा लामाजों लोगोसे गुबुनफोराबो नुनानै सोलोंगोनखौ जों बुंनो हायो आरो नों नोंथां ना औ माने साफ्रोम नंगौ नंगौ बे साफ्रोम सुबुङानो जे साख्रि साख्रि मोनजोबगोन एबा गभारमेन्ट जब मोनजोबगोन बेबो नोंगं नङा ना नोंथां
नंगौ नोंथां औ बेफोरनि अनगायै जोङो जुदि बेफोरबायदि बारि बागान खालामोब्ला बा बेफार फालांगि मावोब्ला बांसिन माने मुलाम्फा दंसिनो नोंथां सा ख्रि मावनायनिख्रुइ खम समावनो जोङो गो माने रां खामायनो हानाय जायो जोङो जुदि बेफोरबायदि मावोब्ला मानोना जोङो साख्रि होनब्ला थ' जोङो साख्रियाव जोङो मासावसो बा जोङो दानावसो मोनगोन नालाय जोङो बे सेम जोहो एखे जोङो बे गिबि मानाव जों जिखौ मोनगोन बे फैगौमानावबो जों बेखौनो मोनगोन। मानोना जोङो बाराया नाथाय नोङो फालांगि फोर मावोब्ला बारि बागान मावोब्ला जोङो बबेबा बोसोराव जोङो ओ बांसिन मोननो हागौ बेनिख्रुइ दाबुल बबेबा बोसोराव जों एसे खमबो मोननो हागौ बेबायदि आरो नोंथां ना
नंगौ नंगौ
होमबा नोंथां दे होमबा जोङो सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै
जागोन नोंथाङा जागोन।